हेल'
औ हेल' नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दङ
औ नोंथां दङ दे
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां
आयदायानो जादों नोंथां दानाय लुनाय
औ
बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै दायो लुयो गोदोनि बायदिनो दायो लुयो ना आथिखालनि गोदान मुगानि जि दानाय लुनाय बेफोरजों दायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दे।
औ।
दानाय लुनाय बुङोब्लाथ' आइजोफोरनि थाखाय जोबोद ओ मा होनो गोनांथार। नङा होमबा? ओ जोङो बेखौ ओ बायदिसिना जिफोरखौ जोङो आथ आथिखालावबो दानायखौ आइजोफोर खौ‌ नुनो थाङो आरो। जोङो ओ खायसे आइजोफोर खौ न'आवनो खुन्दुं लुनानै बा लाथा बायदिफोरखौ फिसि नानै जोङो जि दानायखौ नुदों। जोङो लाथानिफ्राय खुन्दुं मोनोब्ला जोङो गिबियावनो लाथाखौ फिसिग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जे बियो फिथोब थोबो अब्ला बेनिफ्राय जोङो फिथोबखौ आलादा खालामनानै ओ बेखौ खुन्दुं दुहननो गोनांबोला जोङो बेखौ सोमना दोनग्रोनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव ओ बेयो गुरै जानाय बायदि। बेनि उनाव ओ बेयो जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ बोखांनानै जोङो बेनिफ्राय ओ खुन्दुं दिहुननाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव जोङो बे खुन्दुङाथ' गु फुरजायो नालाय जोङो बेवहाय बायदि गाबहोनो थाखाय बायदि बिबारनि ओ रंफोरखौबो बाहायनाय जायो आरो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला ओ मैफ फ्रि फिथाइनिखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो ओ अपारजितानिखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो ओ बेनि उनाव ओ जों ओ बे खुन्दुंनिफ्राय बायदिसिना जि दायो। जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला। ओ लांगा दख'ना बेखौ दानो थाखाय जोंनाव ओ गुवार जायगानि बा गोलाव जायगानि गोनांथि जायो आरो। ओ बेखौ जोङो ओ गिबियावनो सोंग्रोनानै लानाय जायो ओ बेनि उनाव सोंखांनानै जोङो बेखौ दानो थाखाय ओम बायदि आइजेंनि गोनांथि जायो आरो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला ओ माखु सोरखि आरो ओ तातकाल बायदिसिनानि गोनांथि जायो आरो बेनिफ्राय बेखौ जोङो ओ दा दानानै बेवहाय बायदि आगरबो एरखांनो हायो ओ जेरै गोदो ओ एरखाङोमोन आगरफोरा बुंनो थाङोब्ला जोङो हाजो आगर ओ थाइगिर बिबार आरो फारौ मैगन बायदि बायदि दङ आरो बेनि ओ उनाव जोङो लांगानि अनगायैबो जोङो गामसाफोरखौबो दानाय नुदों ओ गामसा खौ जोङो बांसिन गोथां गाबनिखौ दानाय नुदों आरो गुफुरखौ एसे खम नुयो। ओ बेनि उनाव जोङो आर'नाइ फालिबो दायो आरो बै बिहु बिहु फालि बुंनाय दोङो बेखौबो दानाय जायो आरो बेखौ दानायाव बारा खुन्दुंनि गोनांथि जाया मानो होनोब्ला बेयो एसे ओ गुसुं आरो गुसेब जायो नालाय बेनिखाय एसे खम नांगौ जायो आरो जोङो खायसे आयजोफोरखौ ओ बेफोरबायदि लाथानिफ्राय दिहुननाय खुन्दुंनि अनगायैबो जोङो बाजाराव मोननाय ओ खुन्दुं जेरैबायदिार माथानि बेफोरखौ लाबोनानै दानाय ओ नुदों आरो ओ बेनि उनाव जोंङो बेफोरखौ ओ दानानै खायसेया आजोफोरखौ न'खरखौ ओ हेफाजाब होनायबो नुदों बा गावनि ओ नांगौ जिरादफोरखौ बेनि गेजेरजोंनो बुंनायखौबो नुदों आरो नोंथां जोङो ओ ओ गोदोनि बायदि ओ दानायनि अनगायैबो जोङो गोदान मुगानि जा ओ दाग्रा मेसिन ओंखारदोंना बेजोंबो जोङो खायसे आयजोफोरखौ ओ न'आव दानायखौबो नुदों। आरो खायसेखौ जोङो गोजान जायगाफोराव थांनानै दाहोननायखौबो नुदों आरो नोंथां।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दानाय लुनाय हुदाया दासिमबो दंना?
औ दङ नोंथां बिदिनो नोंथाङा सिगाङावनो फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलखैबो दानाय लुनायखौ नुयो। दानाय लुनाय होनोबाथ' जोंना बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दाबोगासिनो दंखायो। बिदिनो जोंनि ओनसोलखैबो गोबां आइजोफोरानो न'खरनि जेंनानि थाखाय नङाबा गाव गावनि जि नांगौ आरो हौवासाफोरनि थाखायबोथ' गामसा नांगौ नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो दानाय लुनाय जि दाबोगासिनो बेखौ नुुबो गासिनो दं आरो नोंथां बिदिनो जि दानायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना आइजोफोरनि गानग्रा दख'नानि फारसे बुंनो थांबावोब्ला जोंना दख'ना दानाय समाव गोबां खुन्दुंनि गोनांथि जायो। मानो होनोब्ला जोंना दखनाया गोलाव गुवार जायो। आरो बे खुन्दुंखौ जोंनि ओनसोलखै गोदोनि बायदि इन्दि सि जेरै एम्फौनिफ्राय दिहुनो बेबायदि गैला जोंना बाजारनिफ्रायनो जि मोननाय खुन्दुं मार्चाइस मा था बेफोरखौनो बायनानै दानायखौ नुयो। बिदिनो बाजारनि फ्राय लाबोखांनायनि उनाव जोंना सिगाङावनो खुन्दुंखौ सोरखि आरो जेन्थेरनि हेफाजाबजों समफ्लायाव थुना लाग्रोखायो। थुनना लाखांनायनि उनावसो जोंना जायगा गुवार गोलाव नागिरनानै सोंनानै लाग्रोयो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंना सोंना लाग्रोखांनायनि उनावसो बिदिनो गोबां हाबा थाबावो जेरै खानजंजों फाननाय रासोआव थिखोनाय खायथा खायनाय बेनि उनावसो जोंना गान्दैयाव थननानै थादाव थिखोफैनो हायो आरो नोंथां बिदिनो थादाव थिखोफैनायनि सिगाङावनो जोंना सालखुन्थानिबो गोनांथि जायो मानो होनोब्ला साल खुन्था नङाबा जोंना जि दानो हाया सालखुन्थाखौ जोंनि ओनसोलख माबोरै बानायो होनोब्ला खायसे खायसेया औवाजों बानायो खायसेया दंफांजों बानायो आरो खायसेया न'निनो जि गय बिफां बेजोंबो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो थादाव थिखोखांनायनि उनाव खुन्दुं नांबावगौ खुन्दुंखौ बिदिनो सफ्लायाव थुनबाय थानायनि उनावसो जोंना माखुनि हेफाजाबजों जि दानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि ओ बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखाय गामसा दानायबो नुनो मोनो अलसि दानायबो नुनो मोनो नुनो मोनो बिदिनो आर'नाइ बिदिनो बिहु फालि गोबां रोखोमनि गावबा गाव सुबिदाखौ नायनानै दागासिनो दं आरो नोंथां गामसा दानायनि फारसे जे बुंनो थाङोब्ला दख'नानि बायदिनो जायगानि गोनांथि नांग्रोगौ सिगाङावनो जायगा नङाब्ला जोंना हाया मानो होनोब्ला गामसायाबो एसे गोलाव आरो गुवार जायो गामसा दानायावबो जोंना खुन्दुंनि गोनांथि जायो नालाय बे खुन्दुंखौ बाजारनिफ्रायनो लाबोग्रोयो बाजारनिफ्राय लाबोखांनायनि उनावसो जोंना बिदिनो दख'नाखौ थुननाय बायदि थुंग्रोना लाग्रोयो बिदिनो थुनखांनायनि उनाव सोंबाय आरिबाय रासो सोबाय बिदिनो उनाव थादाव थिखोनानैसो जोंना गामसानि महरखौ बो होनो हायो आरो नोंथां
औ
बिदिनो जोंना दख'नानि ओ आगरनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जेरै ओइ ओ हाजो आगर, खांखिलार आगर, फारौ मेगन, बिदिनो दाउराइ मोख्रेब, आगर गुबै, बेफोर आगरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आगर। मा होनो जाय दा सिमबो सोलिगासिनो दं आरो नोंथां। नाथाय आथिखालाव बेफोर आगरनि अन गायबो माखासे गोदान गोदान आगर होनानै दख'ना दानायखौबो नुनो मोनो। आरो बिदिनो गामसानि आगरनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना गामसानि आगरा हाजो आगरानो गुबै आरो गामसानि गाबाथ' जोंना गोथां गाबानो गाहाय नालाय बिदिनो जोंनि ओनसोलखैबो गोथां गाबनि गामसायाव हाजो आगर आरो गुफुर खुन्दुंनि ग्रााब होनानै दानायखौ नुबोगासिनो दं। बिदिनो गामसा दख'नानि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै ओ आर'नाइ जि मोखां हुगारनायाव बाहायो, बिहु फालि, बेफोरखौबो दाबोगासिनो दं आरो नोंथां। बेफोर जि खौ दानायावबो जोंना जि बाजारनिनो मोननाय खुन्दुं बेफोरखौनो बायनानै दायो। आरो आर'नाइनि आगरनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना आर'नाइनि आगराबो गामसानि बायदिनो हाजो आगरानो गुबै बिदिनो गोबाङानो गाव गावनि न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय न'खरावनो जि दाननानै रां खामायगासिनो दं आरो गाव गावनि नांगौखौ जि फाननानैनो सुफुंगासिनो दं आरो नोंथां जोंनिखौ
औ
आरो जोंनि ओनसोलखाय गोदोनि जि सालखुन्था बाहायनानै दाबोगासिनो दं बेबायदिनो सालखुन्था बाहायनाया आनो बांसिन आरो जि गोनोखो मुगानि मेसिन ओंखारदों आगरनि थाखायबो थाखानाय बिदिनो गोबां जि सरखारनिफ्रायबो सुबिदा ओंखारदों नालाय नोंथां
औ
बियो जोंनि ओनसोलखै नुनो मोना जि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय सालखुन्थानि दान नाय आगर एरनोबाबो आगरनि गुना बायनांगौ गुबुन रोखोमनि नाथाय गोदान मुगानि मेचननि फारसे बुंनो थाङोब्ला बेयावथ' आगरनिबो थाखायो एक्सट्रा आरो आगरखौ बेयाव सोनानै लाखानाय जायो नाथाय सालखुन्थियाव जि दानायाव जोंना आगरखौबो एरनांगौसो जि दानाय समावनो नाथाय मेसिननि बायदि जोंना थख' थख' जालांखाया आरो नोंथां
औ
बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो गोबां रोखोमनि सि दानानै रां ओ फान नानै रां खामायनाय न'खर सुस्रांनाय बेफोरखौ नुबोगासिनो दं। बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ नोंथां। गो-गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।